औ नोंथां। नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
फ्रियैनो दङ।
औ दे -दे बिदिब्ला जोङो दिनै ओ हा आयदानि सायाव
औ औ औ औ। हागोन नोंथां।
दिनैनि सावरायनायनि आयदाखौ जोङो हाखौनो लानोसै।
औ औ।
नोंथाङा फंनैसो हानि
औ औ हागोन ओं। जोंहा हा होनोब्ला गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि हा दङ जेरै होनोब्ला बाला हा, हा गोसोम हा, हा गोजा हा, आरो हामा, माथा हा। हा गोजा हा आरो हा गोसोम हा आरो हा बाला हा आरो हामा जोङो मोनब्रै हा गोसोम हा बाला हा गोजा आरो हा गोसोम जोङो हामा माथा जोङो बेफोरखौ हाखौ जोङो मोनब्रै रोखोमाव मोननो हायो आरो जोङो हाखौ गोबां ओ बिबाङै ओ जोङो मोननो थाङा ओ जिखो जोंनि ओ बुहुमाव दैनि बिबाङासो बांसिनमोन नालाय ओ जोङो हाखौ जोङो ओ गोबां खमै मोननो हायो ओ बेनि बेलायावनो जोंनि हाया जाहैदों ओ ओ गोबां हा हामा माथा हामा माथा हायाव जोंना ओ गोबां मोजां मोजां ओ बिफां-लाइफां ओ गय बिफां ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओ जाग्रा आफेल आंगुर बिफांफ्रा गोबां ओ मोजां मोजां जायो आरो लोगोसेनो ओ जोंनि बाला फ्रावहाय बाला हाफ्रावहाय जोंहा गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं-थाइगं जेरै ओ थासोमलि ओ आरो गोबां रोखोमनि दंबावो। जेरै था गुना फोरबायदि ओ रोखोमनि मैगंफ्रा जोंनाव जायो आरो दा बेफोरबायदियाव बाला हायावहाय बेफोरबायदिखौ मावनो हायो लोगोसेयैनो हा गोसोमफ्रावहाय जोंना गासैबो गायजाजोबो जेरै मैगं-थाइगं लाइ लाफा आरो जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरबायदिखौ जोङो हा गोसोम फ्राव गासिबो गायजा जोब बो आरो बिफां-लाइफांनिफ्राय लानानै ओ साहा बागान बानलु बागान बायदि बायदिनिफ्राय लानानै गासिबो गायजाजोबो लोगोसेयैनो हा ओ हा जेरै हा गोसोम हा एबा हा आ हा गोजा हा हा गोजायावबो गायो माने गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय जोङो हा गोजाफोरखौ नुनो मोनो। हा गोजाफोरावबो हा गोजायाबो गोबां फिसल एबा लिमोनद्रा एबा हासार गोनां जायो बेफोरावबो बिफां-लाइफां फांफ्रा गोबां मोजां मोजां ओ खोमथा खोमथा गिदिर गिदिर सिथ्रं सोमखोर सोमखोर जायो आरो बे बिबार बिलाइ बायदि बायदि बिफां-लाइफां एबा मैगं थाइगंफ्राबो जोबोद मोजां जायो आरो बेफोरबायदि हा गोजा एरियायावहाय बेफोर हा गोजा याया हाजो एरिया जायो हाजो एरियायाव थायो बेफोरबायदिया लोगोसेयैनो आरो गोबां रोखोमनि ओ जोङो हायावनो जोङो थांनानै दङ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मानसि दोमसि बिफां-लाइफां ओ मोसौ, बोरमा जिब-जुनार मैगं-थाइगं गासिबो हानि सा फ्रे हानि सानिफ्रायनो उजिलाङो एबा हायावनो दं आरो जोंनि हाया जाहैबाय बुहुमाव दङ आरो जोङो हानि सायाव दङ हायानो जोंनि ओ गासिबो आरो जोंनि बे हाखौनो माने जोङो जावबाबो जावबाबो जावखोनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो जोङो लोगोसेयैनो बे हाफोरखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो न बां बानायनायफ्राव जोङो ओ हाफोरखौ बाहायनो हायो ओ न' बां खोनाय आरो लोगोसे गिदिर गिदिर बिलो बायदि बायदि हाखर फबनाय बेफोरबायदियाव जोङो हाफोरखौ बाहायनो हायो लोगोसेयैनो हामा माथाफोरजोंहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन मुवाफोर बानायनो हायो। जेरै नै बुङोब्ला जोङो हामा माथानि गेजेरजोंहाय जोंहा इथा बानायो ओ ब्लग इथा इथा बायदि रोखोमनि हानि थिं बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनाय नुनो मोनो लोगोसेयैनो ओ जेरै दैहु ओ आरो गोबां रोखोमनि ओ साहा लोंग्रा ओ दैहुनि गेजेरजोंहाय जोङो फिसा फिसा काप बानायो आरो बिसारासथि सिब फ्राय दुरगा मुरथि सरस्वति मुर्ति लोखि मुरथि कालि मुरथि बायदिफोरखौ जोङो जिगाबजों हाजों लगायनानै जोङो बानायनाय जायो आरो बेफोर हाफोरखौ जोङो गोबां ओ गोजौनिफाय ओ जावखायनानै दायो गो बां ओ गोजौ-गोजौ हाजोफोरनिफ्राय जावग्लायनानै जोङो गोबां गाहाय-गाहाय जायगासिम लांगासिनो दं आरो बेफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो लोगोसे बेफोरबायदि हाफोरा ओ हाफोरखौ फाननाय बायदि बायदि लांनायफोरखौ जोङो ओ नुयोब्ला ओ गोबां जाथिफोरनि पुलिस आर्मिफोरा जोंखौ हमनो होसोयो आरो खानादों ना नोंथाङा औ-औ नोंथां नोथाङा होमबा बेफोरबायदि हानि सायावनो एसे फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ ओ हा होनोबा जोंनि बुहुम बिख थिङाव माने हाया नैजिगु जौखोन्दो दं आरो दै बाहागोआ स्निजिसे जौखोन्दो आरो हाब बाहागोआ नैजिगु जौखोन्दो दङ आरो। ओमफ्राय बे हानि महरा माने अबा गोजौ अबा गाहाय अबा दलहा हाखर बायदि आरो अबा हाजो बायदि गोजौ अबा फैलाव हायेन आरोखि आरो अबा ग्रं-ग्रं हाखर बायदि आरोखि दलहा आरोखि बे हानि महर फोर बैनि बुहुम बिखुंनिया ओमफ्राय बे हायावनो माने आबाद मावनानै ओ मानसि हारिया ओ गावनि जिउखौ खाङो मैगं थाइगं मावनानै माइ आबाद मावनानै। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावनानै ओमफ्राय बे हायावनो मानसिफ्रा जिउ खुङो आरोखि बेफोरबायदिनो। ओमफ्राय ओ माइ आबादा ओ बे फुलुंगोनां हा होननानै बुङो बे फुलुंगोनां हायावनो माइ आबादा बांसिन जायो आरो। ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आसामाव ब्रह्मपुत्र दैमानि थाखाय उम आसामनि हाया माने ब्रह्मपुत्र सेरफोरनि हाया फुलुमगोनांहा आरो। जायनि थाखाय बेयाव ओ बांसिनै ओ माइ आबादा बांसिनै जायो आरो फुलुंगोनां हानि थाखायनो ओमफ्राय ओ आफार आसामफोराव ओ साहा बागानफोरा जायो ओ साहाफोरा जायो साहाफोरा जायो। डिब्रुगर जरहातफोराव साहा आबादा जायो बांसिनै मानोना बिथिंनि हाया ओ साहा आबादनि थाखाय मोजां आरो आरो जोंनि बे माने आसामनि हायाव माने गोबां रोखोमनि दं नालाय बेबायदिनो ओरजै ब्रह्मपुत्र हायेन माने दैमा सेरफांनि हायेनफोरा दैमा सेरफांनि हायेनफोरा माने फुलुंगोनां जायो नालाय ब्रह्मपुत्र आरो बरग' सेर बिफाङाव मानो माने माइ आबादा जायो आरो औ आरो बेबायदिनो हाजो हायाव मावनाय आबादबो थायो हाजो हायाव ओ मावनाय आबादखौ ओ जोङो जुम आबाद होननानै बुङो। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ आबाद मावनायनि थाखाय माखासे ओ मुलिफोर बाहायनायनि थाखाय हाफोरा गेब्रेंबाय आरोखि ना बे बेबायदि हा गेबेंनायनि माखासे खोथा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा। दे फोरमायना होदो दे नोंथां ओ हा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै माखासे।
जोंनिया हा गेबेंनाय होनोब्ला जोंहा गोबां बेफोरबायदियानो ओ जाहोन होनोब्ला जोङो रासायनारि हासार बाहायनायानो जोंनि थाखाय हा गेबेंनाय गाज्रि आरो। ओ जेरै होनोब्ला जोङो ओ मोनो मोनसे ओ मावनाय दांनाय जेरै ओ बा ओ बानलुनि आबाद एबा माबा मोनसे मैगं थाइंनि आबाद मावनानै रस रसयनारि हासार बाहायनाय जेरै इउरिया हासार ओ गोबां रोखोमनि पटासियाम बायदि रोखोमनि हासार आरो गोबां रोखोमनि ओ मुलि। हाग्रा थैनाय एम्फौ-एम्फौ थैनाय एबा नाय बेफोरबायदि मुलि सारनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंनो हाग्रा हागेबांनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां खोना नोंथाङा औ औ आरो गोबां रोखोमनि दारिमिन बायदि बायदिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि दैफोरनि गेजेरजोंबो जोङो हागायबोनायखौ जोङो नुनो ओ मोनो जेरावहाय लेथ्रा दैफ्राहाय गाज्रि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गेस गरम गरम बार एबा गरम गेस बेफोरो आागे बुंनाय जबोर गाज्रि खालामा आरो ना आरो लोगोसेयैनो हा गेबेनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो गोबां मोननो हाबावो जेरै जोङो अन्थाइ बालासि मिक्स खालामनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोन मोननो हायो बेफोरनो आरो नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो खोन्थानानै होदो नोंथाङाबो
औ माने हाया जोंना दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा गोजौआव थांनानै माने अखाजों जोमैजों गोरोबफानानै बियो बे अखा हानानै माने हायाव हाय गेब्रेेंबाय आरो माखासे बे मानोना बे अखाया दारिमिनफोरनि गेसा जोमैजों गोरोबफानानै एसिद जाबाय नालाय बे एसिडा हायाव गोलैनानै हाया एसे गोनां जाबाय आरो जायनि थाखाय ओ हाया बेजोंबो गेब्रेेंदों आरो ओमफ्राय दाना हाखौ बे बेफोरबायदि एसिड जानायनि थाखाय जोंङो सुनायबो होनांगौ जायो सम सम मोजां खालामफिननो थाखाय फाय बेखौ ओ निउट्रेल निउट्रेल दद्द' खालामफिननो थाखाय बेखौ सुनैबो होदेरनांगौ जायो जोंओ आरो बेफोर हाब गेब्रेनायफ्रा बे हाइजेक माखासे गोबां रासायनारि मुलिफोर बाहायनायानो बे हाखौ गेबेेंहोबाय आरो औ औ औ दे नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ होनबा एसेवनो फोजोबनाय जाबायनाा नोंथां